हेलौ,
हेलौ,
ओ
मा खालामदों फंबाय
माथो खामनो ओरैनो दं।
मा ओंख्रि जानायब्रा
ना सोमोन
नाजों माजों
ओं ना ना गोजा बिदै।
आतसा
नोंसा लाय।
जोंहा सजना बिलाइ एवनाय ओमफफ्राय अमा बेदर फाजा।
मासतु उन्दुवाखै उन्दुनायालाय। मा खालामगासिनो माथो दावराव खोनादों। आतसा ओ नोंसोर गामियाव मा खेथिया बांसिन जानानै दं माइ
बानलु आनो। ओमफाय गैला दानफायजोब्बाय।
दामाने सिजोन जोबबाय।
उम
आतसा बोरै गायो जेनेबा बमलुखौ?
बानलुनि बागै आंथ जेबो मिथियालै।
हो
बानलुनि बागै आं जेबो मिथिलाइ लांआ।
आदसा मानि बागैथो मिथिओ नोंलाय।
माने खिथिफोरनि बागै बांसिनानो मिथिखाया आङो ‌
सो
बोरै खबरफोरा मोजां।
मोजाङ आनो‌
सोर सोर दं दालाय?
हारसिं सो।
आतसा ओबाव दं?
बामने
उम उन्दुजोब्बाय मानसिफोरा नै आंबो लामायावनो दं।
उन्दुबाय।
सा मोजां दा खरफोरा।
मोजाङानो।
उम ओय स्कुला माला खुलिगोन?
माबायाव। जायखाया बे मास जोब ननानै।
आदसा बे मास जोबनानै।
औ
आगष्टनिखुलि सिगोन आरो।
ओम
जोंनि
औ
एबार मोजांफोराबोथ' जानाय नंला नोङो। एगजामनि थाखाय मोजां फरायनांसिग नोंथ'।
ओम। मोजां फरायनांसिगोनथ' आरो आरो मेट्रिक होनांगौ नालाय उनाव।
ओम। मेट्रिक होनो थाखाय नाइन निफ्राय फैखायो माखासे कुइसनफोरालाय फैनायालाय होमबाबो मेक्सिमाम टेननि क्लास टेननि गेजेर गेजेर जरनिफ्राय फैयो आरो फैनाया।
बेफोरखौ नायना लाखानांसिगोन।
उम। नों टेन मोननाय लोगो लोगोनो बास फोजोबना लाखानांगोन मिथिबाय नों। सेलेबासखौ फोजोबना मा खालामनांगौ हा।
बेफोरखौ बारा मिथिलाय लाङालै बेफोरखौ बारा आं मिथिलाय लाङा होनदों। हा?
नोङो माबाखाना नोङो माबाखानांगोन नोङो मिथिबाय। एक्जाम इउनिट मोनसे जाखांनाय लोगो लोगोनो गरम बन्द' होयोना गरम बन्द' होनाय लोगो लोगो लोगो नोङो बे गरम बन्द'आवनो सिलेबास फोजोबना लाखानांगोन होनदों आं नोंखौ। फरायनानै आरो गाव हारसिं फरायना। होनबा नोङो फाइनालाव माने ओरैनो एजिआवनो हागोन। फुरा सेलेबासखौ नों गोस फुरा सेलेबास नों गोसोआव लानाय जाखायोना फरायबाय थाबा। होमबासो
हा?
मोजां सेलेबास फोजोबना लाखायाबा जाखाला नों। मोजाङै फरायनोलाय मा साबजेक्टखौ मोजां मोनो?
उम हिन्दि हिन्दि लादों।
उम। उम। हेलौ।
ओ।
बोरै मोनदों?
बिदिनो आरो।
आतसा। मा साबजेकाव बांसिन हायो होनदों नोङो?
हानायाथ' बड'।
बड'। मेटसफोरालाय?
जायालै बिफोराव।
उम।
मेतसायानो गोरासिन होनदों नामा नोंसिनि थाखाय। मानो थाखाय गोरा मोनो जेनेबा? मानि थाखाय गोरा मोनो जेनेबा? उम
हायाना एखौ
उम हाया माने गोसो होबोसो हागोन नोङो। ओ गोसोहोआबालाय बहाथो हानो नङा होमबा।
बि माने दा ह हानोनागिरथारालै मथसखौ।
मा मा साबजेक्टखौ गोरामोनो नोंलाय?
आरो हिन्दि इंलिस, मेथस बेफोरनो
उम आदसा नोंलाय दा जुग्राफि लादों ना इंलिस लादों ना हिन्दी लादों?
हिन्दि
हिन्दिखौनो गोरा मोनो आरो हिन्दीखौनो लादों?
औ बेखौ सोलोंसैब्रा
आदसा
सोलोंनो थाखायनो गोरा मोनलै
उम सोलोंनायसै नोंथाङा
उम
फिलिं रोंखाया नोङो।
हो
स्पेलिं रोङा माथो बर'आनो एखे जाहैखायो।
होमबाबो बेना बेलेग बेलेक जाथारोना ओंखायनो रोङा।
उम जोंना बर'आवहाय बै सेकेणड खक' होयो बेना फार्स्ट कखौ' होयोब्रा। ओमफाय स'आबो जोंना फास्टखोयो।
बोरैबा बेनाबो फार्स्ट फैना हैयना ‌ओंखायनो इनियनो जाया
नङा हिन्दिनिया बांसिनानो सेकेणड क ज माबा फार्स्ट कवास जाखायो। जोंना बर'फोरना सेकेणड कलिरोना बांसिन
उम
बिसना फार्स्ट ख आजायो जोंना सेकेणड ख जागोन जोंनि उल्था जाहैयो आरो मोनसे मोनसे बिना बिसिना सेकेणडखौ जादोंबा जोंना फार्स्टखौ जागोन बिदि आरो ओमफाय बिसना थ'फोरा फार्स्ट 'स जायाना बिसोरना सेकेणडआसो जायो।
उम
बिदि आरो बेखौ मिथिना लानांगौ होनोमबानो लिरनाया माबा जाहैयो माने नोङो फरायनो रोंखाबाय दा बुजिबाथाय नोङो। बेखौ जोंनि बर'नि बायदि लिरनांला आखरखौ आखरखौ उल्था लिरना हो मिथिबाय जोंनि बर'नि उल्था लिरना हो‌ होमबानो
आरो एना बे थुखोनायाबो बेलेग बेलेग जायोना।
ओ थुखोननाया जोंना ओरै थुखोबा बिसिना बेलेग थुखोननाय जायोना बिदि थुख'ना होनांगौ मिथिबाय। उल्था लिरनो खिथादों नोंखौ मिथिबाय ओंखायनो उल्था लेरबा जायो माने इदियावनो जाहैयो फिथा मिलायो माने जोंना जोंनि बर'नि उल्था जासिगोन ओमफाय हिन्दिनि सिदाजाहैयो माने बे
उम
ओमफाय बर'नि बर'नि लिरनोबा बर'नि लिरनो थाखायबा हिन्दीनि उल्था लिरना होबानो बर'नि सिदा जाहैयो।
औ औ आरो अबाव अबावबा अबावबा सिदा फैना होयोना।
उम सिदाया सिदा जाबायब्रा।
इदियावनो आनदायो।
उम होमबाबो नायनानै नायबानो बुजिलाङो आरामसे।
उम
बुजिनांगौल' होनबानो जायो बुजिनांगौल' होनबानो जायो।
औ
मोजां बुजाया आजिखालि बुजिनांगौ जाजोब्बाय।
बोरैबा बोरैबा आन्दायथारोना।
उम हिन्दी आ एसे आन्दायनो नागिरो नांगेरनायालाय जों उन्दैनिफ्राय हिन्दीफोरोङो हिन्दि हा हिन्दिखो हागोमोन बारु हानाया।
उम क्लास सिक्सनिफ्रायसो मोनो नालाय।
ओं फायदाबो जाया फाइबो हिन्दिखो लानानै।
मोजां खोनायासै।
हिन्दीखौ लादों नालाय हिन्दीखौ गोसो होना फराय खाथारांगोन नोङाबा जानाय नङा नों।
औ।
बर'खौबा नों मोनसेबाबो बानायना लिरनो हायो र' हिन्दिया जाद्राया बानायनानै लिरनोबो रोङा ना।
उम
फरायनो हाबालाय मोजाङानो हिन्दियाबो बारा गोलाव गोलाव लिरनो मोना लिरनो मोननायालाय।
खान्दा खान्दा फैयोसो आरोना हिन्दिया।
उम गुसुं गुसुं जायो बुस्थुआ। माने माने बड'फोरबायदि।
बेफोरबो गुसुं गुसुं जायोथ' आरो।
ओमफ्राय हिस्ट्रिना माने एकदमबारे फुरा माबाखौनो लिरजोबखानांगौ।
उम
जारिमिन मा मा जाथाय जालांनाय बेफोर
ओखायनो हिन्दीखौनो लादों मोन आरो।
ओम। गसिबो एबार खस्थ' खालामनांसिगोन एबार माने बे बोसोर थांखांनानै आरोना बे बोसोर थांखांनानै आरो बे बोसोरावबो बे बोसोरावबो खस्थ' खालामखानांगोन नोङो नङाबा बारहोनाय नङाना आरो।
ए।
गेजेरावनो एसे मोजां फोरोंना लाखोबा माबा जायो आरो नरमेल जाहै
उम।
उम अबावथो दं दालाय